हेलौ
हेल' नोंथां
अ अ नोंथां मा खालामदों नोंथां?
नै नोंथां एसे जिरायनानै दङ।
अ जाखांबाय नामा नोंथां?
जाखांथ'वाखै नोंथां।
अ मा ओंख्रि संखो नोंथां?
ओंख्रियानो अमा बेदरसो नोंथां।
अ गोथौआवनो माथो होनोमबा नोंथां?
औ नोंथां।
नोंथाङाथ' दा जेबो मावख'वाखैना नोंथां?
जेबो मावाखै नोंथां।
अ होमबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आं नोंथां।
सावरायनो हागोन नोंथां।
अ होमबा नोंथाङा एसे आबाद मावनायनि बागै एसे फोरमायना होलाय? नोंथां
नोंथां एसे नोंनिखौ नेटफ्रा प्रब्लेम नामा बांद्राय मोजां खोनायाखै नोंथां।
अ एबार खोनाबाय नोंथां
मोजां खोनायाखै नोंथां दाबो
अ एबारलाय नोंथां खोनाबायना
औ खोनाबाय नोंथां दे मा बुंदोंमोन नोंथाङा
औ नोंथां माने नोंथाङा एसे आबाद मावनायनि बागै फोरमायना होलाय नोंथां?
अ जागोन नोंथां ओ आबाद बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि गिबि एसे गोरिब मानसिफोरनि गिबि नुहुरजेननाय माने रांनि बेफोरबायदिनो रांनि प्रब्लेमाव मावनो गोनां जानायानो आबाद नोंथाङा
जोंनि आसामावथ' जोंनि आसामावथ' आबादानो गुदि एसे गोरिबफोरनि थाखाय गुदि आबाद होननानै जों बि नाय जायो नोंथां हेल' नोंथां हेल'
औ नोंथां
खोनायाखै नामा?
माने नोंथांनि आवाज नोंथांनि आवाजखौबो एसे मोजां खोनायाखै नोंथां
नोंथां आंनाबो एसे नै दा प्रब्लेम जानानै दङ एसे दा मानि बोथोरा एसे गाज्रि ना।
अ नोंथां एबार दे बुंफिनदो नोंथां
अ नोंथां आं बुंदों माने जे आबादानो एसे जोंहानि आसामावथ' गोबां आबाद मावनाय जायो। बिदिनो दै दैज्लां बोथोराव आलादा आरो गोजां बोथोराव आलादा आबाद मावनाय जायो नोंथां।
औ औ नोंथां
औ बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोरावथ' दा गोबां मा इ आबाद जों मावो।
औ औ नोंथां
औ आबाद मावनानै जोङो। आबाद मावनानै जोङो माने गोबां रां रु गैयै समाव रां रुफाफोरबो जों आरजिनानै लानो। नायै नोंथां
आबादनि गेजेरजों
औ औ नोंथां।
नोंथाङा बांद्राय मोजां खोनायाखै नामा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों। औ
नोंथांमोनथिं दाामानिे मा आबादखौ बांसिन मावनाय जायो नोंथां?
अ जेनबा जों बुंनो थाङोमोनल' जोंथिंथ' दासान दि बे नालाय माने सिन मावनायदों आरो नोंथा खोनादों नोंथां।
अ
औ औ माने जोंथिंथ' बांसिन माइनि आबाद अ माने जोंथिंथ' बांसिन माइनि आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां। खोनादोंना दा?
खोनादों नोंथां।
औ माने जों माइनि आबाद एबा माइ आबाद माव औ औ माने जों माइ दैयावथ' जों
औ नोंथां
औ जोंना बे दुब्लि बा फोथारखौ हालेवनानै एबा मोसौजों माने बांसिन मानसियानो ट्रेक्टरजों हालेवानो दानि जुगाव माने गोदोनि जु गावथ' मोसौजोंसो हालौवनाय जायोमोन नङा मोनथां
औ नोंथां
औ माने मे गोदोनि जुगावथ' बांद्राय रां रुफा गैयैनि जाउनाव माने जोङो बांसिन मोसौसो साल'नाय जायोमोन नोंथां माने दानि जुगावथ गोबां माने ट्रेक्टरफोर ओंखार खारबा एबा गोबां सुबुंनि गोबां सुबुंनि माने रां रुफा थानायनि जाउनाव माने बांसिन ट्रेक्टरजों हालवनाय जायोना आरो नोंथां बेनिखायनो माने दानि जुग गाव जों आबाद मावनोब्ला एसे गोरलै होननानै बुंनो हायो जेनेबा जों बांसिन माने रां रुफा एबा मेचिनजोंसो मेचिन बायनानै मेचनजोंसो गायोबो एबा मेचिन मेचिनजोंबो फुयो मेचिनजोंनो हालुव बायदि रोखोमनि माने मेचिनफोर ओंखारबाय नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ
औ औ माने दानि जुगाव माने दैज्लांयाव जों माइखौ माने दैज्लां बोथोरा माव माइ आबाद मावनाय बुङो। खोथिया फोना लाग्रो नङा होनबा नोंथां। खोथाखौनो औ माने बे खोथियावनो जों माइ गायो
औ
नोंथां जों मेसें बोथोराव जों हानाय गोबांसिनखौ नुनो मोनो जेनेबा बे माखौनो हा नानै जेनेबा दुब्लिनिफ्राय बा फोथारनिफ्राय हाना लाबोया माने न'आव। फाय जों न'आव लाबो बोनानै गोदोनि जुग फैयोन आरोना मार जायनिसो गोरलै जाबाय आरोना नोंथां
औ नोंथां
खोनादों दा नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ माने दा दानि जुगाव जोङो आबाद मावनो होनोबा बिराद गोरलै जाबाय आरोना औ माने दानि जुग जों बो एसे उसुबिदा एबा खस्थ' जायोमोन एबा गोबाव सम लायोमोन जों माइ गायनो थाखाय आरो जों माखासे मैगं थाइगं आबाद नि मावनाय बुंनो हायोब्ला जों माने गोदोनि समाव जेनेबा रां रुफा गैयि समाव माने ओ माखासे मैगं थाइगंखौ जों बायनानै जानो हायै समाव जों न'खराव खरावनो जेनेबा माखासे मैगं थाइगंखौ जों गायनानै जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ माने जों माखासे मैगं थाइगं जेनबा न'आव मावनानै जानाय मैगं थाइगंखौ जों बुङोब्ला जों आलु मैथा मैथा बांगाल बेबायदिनो भिन्दि जोगोनार खुमब्रा ओ बायदि रोखोम रोखोमनि जेनेबा जों मैगंफोरखौ माने बायनो आबाद मावनानै जायोमोन आरोना माने गोदोनि समावथ' जों एसेबांबो रां रुफा गैयामोन नालाय बेनिखायनो जेनेबा जों गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि मैगंखौ माने एबा आबादखौ जों मावनानै मोनजायोमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
आरो जोंनि ओनसोलाव जों मोनसे आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनबावो जाय जेनेबा जों ज जुखाम आबाद मावनाय जाय बे जुखामखौ जेनेबा गुबुन जायगायावबो लांनाय जायो आरो जों
औ नोंथां
माखासे सुबुंफोरनि सिगांसिन एबा गिबिसिन जों आबाद मावनो हायोब्ला जेनेबा जों गोबां गोबां माने गोबां रोखोमनिबा बुरजा जा जों माने मावनो हायोब्ला जों माखासे नांगौखिनि रांखौ जों मोन नो हायो एबा जों जुखामखौ बे जुखामनि आबादखौ जों फाननानैबा जों गोबां रोखोमनि बा गोबां ओ रां खामायना लानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां हायो नोंगौ
औ औ नोंथां आरो जों बे जुखामखौनो जेनेबा गुबुन जायगायाव एबा गुबुन हादरावबो दैथ'हरनाय जायो आरो जों मोनसे बाथ्रा मिथिनो मोनोदि जेनेबा जोंनि आसामाव एबा ओ भारतावनो जेनेबा बांसिन सा सापातनि आबाद मावनाय एबा साफात गायनायनि बुङोब्ला जों आसामखौनो बुंनो हायो नङा होनबा नोंथां
हायो
औ नोंथां जेनेबा जाय गोबां गुबुन गुबुन हादरफ्रावनो बे आबाद फोर एबा सापातखौ लांनाय जायो आरो जोंनि आसामा माने बे सापातनि थाखाय जों। गोबां मुंदांखा होननानै जों मिथिनो मोनो नङा होनबा नोंथां।
खोनानो मोनदों औ नोंथां नोंगौ।
औ औ जेनेबा जों बे सापातखौनो जेनेबा जों माखासे बोरि जायगायाव गायनानै। एबा जों साफात गायनायनि माखासे। बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जों फुलिखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां। आरो जों बे फुलि गायनाय समाव जेनेबा जोङो ओ एसे। नायबाय थानांगौ एबा बे एसे फोसाबबाय थानांगौ जाहाथे जेनेबा जों बे। ओ माने गुबुन हाग्राफोर रज'योब्ला माने बे हाग्राफोरखौ थैनायनि एबा फुनानै। गार'नांगौ नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
औ माने जों माने बे सापातखौ जों इसे फिसा समाव गोबां माने आबदाल लानांगौ। होननानै जों मिथिनो मोनो जेनेबा जों। देरोबा जों बांद्राय आपडा लायाबाबो जों। हाब लायाबाबो जेनेबा जायोना? होननानै जों बुंनो हायो आरो। ना मानोना बे साफाद जेनेब बा बे साफातखौ खानानै जों माने गुबुन जायगायाव। खौबो जों दैथा
खोनादों नोंथां औ बुं
ओ औ औ माने। बे सा ओ ओ सा सापाद ट खौथ' जों। ओ माने ओ माने जों सापादखौ फाननो रां आरजिना लानि नङा होमबा? औ औ आरो जोंनि ओनसोलावथ' गोबां रोखोमनि आबादफोरबो मावनाय जा जाबावो जेनेबा जोङो बुंनो थाङोब्ला। ओ मैगं-थाइगं, जेनेबा जों जाय मैगं थाइगंखौथ' जों हाथाय- बाज जारनिफ्राय बायनो बायनानै बांद्राय जेनेबा गोनांथि गैलिया जों माने बांसिन। दानि न'खराव एबा दानि जुगाव जों बांसिन न'आवनो एबा बांसिन सुबुङानो। जों माने आबादखौ बा मैगं-थाइगंखौ गावबागाव न'खरावनो ओ मावनानै। जाखायो नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंथां नोंगौ।
औ माने जों हाथाय बाजाराव जेनेबा बायनायनि गोनांथि गैलिया माने दानि जुगावथ' जों। गासिबो रोंखागौ। जेनेबा माबायदि ओ गायोब्ला एबा माबायदि मावोब्ला जों माने बांसिन मुलाम्फा जागोन एबा। बांसिन मोनगोन एबा जों बुंनो हायोदि जोङो नख'रावनो जेनेबा गावबा गाव न'खरावनो जों मैगं-थाइगं। खौ ओ गायनानै एबा आबाद मावनानै जों गुबुननोबो फाननो हायो नङा होमबा नोंथां।
हायो नोंथां।
औ औ नोंथां जेनेबा नोंथां समाबोथ' जाबाय कलखौ एसेआवनो दोन सै खोमा दा नोंथां?
जागोन नोंथां दे जागोन ओ।